अ खोनादोंना
हेलौ नोंथां हेलौ नों खोनादोंना औ नोंथां खोनाबाय नै औ औ
ओओमफाय नोंथाङा दा फ्रि दं दा?
औ नोंथाङा आं दायो दसे फ्रियावनो दंथ'यो
ओ होमबानो ओरैनो खबरा माबायदि मोजां?
औ नोंथां नै मोजां गारिनि गेजेरावनो दंथ'यो नोंथांनियालाय
आंनाबो मोजाङानो दे ।ओमफ्राय दैज्लांनि माइ गायाखै?
दाथ' दैलां बोथोरबाबो जोंनि खैजाय माने बोथोराबाय जि बायदि खरान होदों दा माने माइ गायनो एसे उसुबिदा जानानै एसेल' गायनानै माखासेया दं दथ' बुंथ'बावो आरोना नोंथां
ओ जोंसथिंबो इदिनो जाना दं ओं अखा हानानै बिराद खरान होगासिनो दङ ओंखायनो माइखौनो गायनो मोनै दं
औ औ औ
आमफ्राय नोंथांखौ आङो मोनसे खोथाखौ सावरायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन
औ औ
औ माने खोथाया ओरैमोन आरो दानि आरो गोदोनि हान्था मेलाया राहाय दि माबायदि फाराग एबा माबायदि रुजुनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। खनादोंना नाङा
औ खोनादों दे
हेलौ
अ खोनादों खोनादों
हेलौ औ औ दे बिदिब्ला आं मा होनो हान्था मेलानि सायाव फंनैसो फोरमायनोसै सै होनबाना नोंथां
औ
औ दा जोंहा ओ हान्था मेला होनोब्लाथ' जों मानो बयबो मिथिखागौ जोंहा ओ गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि सायाव जोङो नोजोर बोनानै नायोब्ला जों गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो नङा मा नोंथां औ दा जोंहा गोदोनि हान्था मेलानि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हागोने ओ गोदोहाय जोंहा मा होनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने हान्थिनो नि थाखाय जोंहा गोबां माने खस्थ' बा जेंना फोरनि गेजेरजों माने ओ माने मोगा मोगि जानो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव जोंहा मा होनो ओ फरायसालि थांनो बा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने हान्थिनो थाखाय ओ मोनसे लामा मोजां गैजायामोन दा जायनि जाउनाव बिसोरो माने गोबां ओ खस्थ' जायोमोन आरोना हाग्रा बंग्रानि गेजेर गेजेराव माने बिसोरो सौसिलांनो गोनां जानानै जादोंमोन आरोना बै समावहाय दा जोङो माने फैयै फैयै फैनानै जोंनि नैबे दा जि गोनोखोआरि ओ जुग बे गोनोखोआरि मुगायाव जोंहा माने हान्था मेलानि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बुंनो हागोन जे जोंनि सोर दा जेनेबा सोरगिदिं गासिबावबो माने जोंनिया हान्था मेलानि एथबां मानि उसुबिदा गैलिया जोंनानै बेखौ बुंनो हागोन आरो ना नोंथां मानोना जोंहा जोंनि जि, दानि बे गोनोखोआरि मुगा बेवहाय गासैबो सुबुङानो सोलोंथाइनि बागै सोलोंथाइनि माखासे माखासे ओ गियानफोर मोन गियान गुन मोननानै माने जोंहा जोंनि जि दा सोलिफुबाय थानाय मुं मुगायाव माने गोबां रोखोमनि जि गोदोनि मुगायाव जों नुनो मोनामोन दा बैफोरबायदि मुवा बेस बेसादफोरखौ माने जोङो ओ दानि नैबे, ओ मुगायाव जोङो मोननो हानाय जाबाय आरोना नोंथां दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मा होनो जोंहा, हाजों दावबायनो थाखाय बा हाजों हान्थिनो थाखाय जोङो गारि मटर बाइक बायदि बायदिखौ जों मोनो, मोननो थांबाय बिदिनो जोंहा दैजों हान्थिनो थाखाय गिदिर गिदिर, सिफ जाहाज बायदिखौ जोङो मोननो हायो आरोना हान्थिनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो अख्रांजों ओ हान्थि, नि थाखाय बा दावबायनो थाखायबो जोंहा अख्रांजों बिरग्रा बिरखं फ्लाइट हेलिकप्टार बायदि बायदि, बियाद दंसै आरो ना मानो जों माजों गोसो बेजोंनो जों हान्थिनो हानायखौ जोङो, नुनो मोनदों आरो दानि जि सोलिफोथानायनि मुगा बेवहाय दा बेफोर माने गासैबो हान्थामेलाफ्रा माने ओ गोदोनि समाव माने जों बेफोरखौ नुनोनो थाङामोन बा मोननो थाङामोन आरो गोनां जायोब्ला बिसोरो माने गावनि खुद आइथिंजोंनो हान्थिनानै बा दावबायनानै बै मोनसे गुबै गासिम थानो गोनां जायोमोन जायनि जाहनाव माने गोबाव सम लानायखौ जों नुनोमोनो मोन इनो आरो नोंथां आरो बिदिनो फरायसालिनि फरायनायनि बिथिङावबो बुंनो हागोन जे जोंहा गोदोनि समावहाय गोबां फरायसाफोरानो बा गोबां सुबुङानो मा माखासे ओ- सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो बिसोरो माखासे गावसिनि ओ - ओ हान्था मेलानि जेंनि गेजेरजोंनो बिसोरो सोलोंथाइखौ लानो हायाखै जानानै फै फैदों आरो बै समावहाय मानो होनोबा बिसोरो बिसोरनि माने साखारि फाखथियाव ओ- फरायसालिफोराबोथ' थाया नालाय नोंथां बुहुद गोजान गोजाननि बुहुद गोजान गोजानावसो माने फरायसालिफोरा माने दङमोन, बिसोरो माने बै फरायसालिसिम दावबायनानै बा हान्थिनानै थांनांगौ जायोमोन आरो गावनि आइथिंजोंनो बैफोरनि बिथिङाव माने ओ- एसे प्रब्लेमखौ माने नुयोमोन आरो बै समावहाय मानो होनोबा बबेबा फरायसालियाथ' बबेबा जायगानिफ्राय थांनाय समावनो गेजेर जेराव समाव माने हाग्रा बारिबो मोनलांगोन बा- दै बाना बा दै ओ बिलो दैमा दैसा बेफोरखौबो बारनांगौनि गोनां जाना फैयो दा बेफोरनि बिथिङाव माने, गोदोनि समाव ओ- बेफोरनि बागै माने सुबिदा गैयामोन जायनि जउनाव बिसोरो माने फरायनो गोसोब्लाबो ओ मा नाम फरायनो हायामोन बा सोलोंथाइनि गियानखौ लानो हायामोन जायनि साहननाव गोदोनि समाव ओ गोदोनि समाजाव माने गोबां उम माने, गोदोसोनायमोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना उम दानि मुगायाव खौ जोङो नुनो मोनबाय गासिबो सोलोंथाइनि माखासे गियान, लानानैनो ओ- गोबां दावगानायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि समाव जि- बुस्थु बा- मुवा बेसाद, सोलोंथाइ दा बैफोर मुवा बेादफोरखौ जोङो दा नैबे जोंनि जि गोनोआरि मुगा बेवहाय जों गासिखौबो नुनो मोनजोबो आरोना नोंथां दा नोंथाङाबो बिदिनो, ओ नोंथांनि नोजोराव गोदोनि आरो दानि, हान्था मेलानि बागै ओ फारागथिनि बागै ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओ गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि नोंथाङाथ' जोबोद मोजां आनो बुंदों ओ मोजाङानो बुंदों आंबो बिदिनो बुंनो सानोदि ओ गोदोनिया दानि हान्था मेलाायखौ नायोबाथ' गोबां फाराग नुनो मोनो ओ इदिनो जो जोंनि गो- गोदोनि ओ जोंनि आबै आबै बुंनाय बायदिबथ' गोदोहाय ओ माने दाबसिन गुबुन दांसे जायगायाव थांङोबा बिसोर थाबायनानै थांनाय जायोमोन इसेबांखि जायगा गोजाननाननो जाया मोनो ओ- मोनसे खबर ओ आरि हो फैयोबा ओ बाय बाहाग लोगो हमहयोबा ओमफ्राय बिदिनो गावजों गाव ओ आलासि आलासि जालायोबा बिदिनो बायदि बिथिङाव ओ माने माने ओ थावायनानै एबा अराय गारि एबा मोसौ गारिफोरजों थांनाय जायोमोन ओ आरो जायनि जउोनाव ओ खुनु समनि जेबो माबा गैयामोन ओ थाब मोनहैनांगौ गो- गोबाव सम लानाय गो -गोनां जायोमोन गोजान जायगासिम सहैनो थाखाय
औ औ
नाथाय आथिखालाव जे जोंङो नुनो मोनोदि आथिखालाव गोबां माने ओ बिगियानारि जौगानाय आरो सो ओ गोबां टेक्न'लजि जौ- जौानायनायनि जाहोनाव बे- बेफोरो दा फ्राय नुनो मोनला ओ ओ दायो जोंङो गेजेर माखासे माखासे हान्थाामेलाारि राहा जेरै गारि मथरनि अनायै अनजिमाखौथ' जों सानफ्रामबो नुबायानो थासैबा मायदि बांबोदों आरो ओ उरां जाहाज बा ओ बायदि बिबिरखंगार बि खमब रखं गाथोनफोरनि अनजिायाव बांगासिनो दङ दा जों बेखौ नुगासिनो दंखायो ओ- ज' जोङो बे बेखौ नायोबा जों सि सिगांनि आरो जों दानि दानि गेजेराव बुहुत माने ओ मानेफारेन्स नुनो मोनो आरो थ' बेनिखायनो जोंनि बे जोंनि दा दानि जेनेरेसन माने जा खथ'फो बिसोरो आरो बिसोरोदि जोंनि ओ सि-सिगांनि आबै आबौनि माबा ओ बिसोर जाबायदि माने जाबायदि हान्था मेला राहाजों जिउ खुंबोननो दिखांना हरो बिसोरो माने ओरैबायदि माने ओरैबायदि फाराग नुगोनदि हा हा अ अख्रां बायदि फाराग नुगोन आरो बिसोनि गेजेराव ओ स' ओम थास अ बिनो सैथोआ जे ओ ओं गोदो आबै आबो एसिबांखि गोजान माने बिदिनो लोमजाबा साजाबाबो इसिबां गारि गुरु गैयामोन देहा फाहामसालिसिम लङो बिदिनो थाबायनानै थाबायनानै बा मोसौ गारि गदाइ गारिजों लांनो गोनां जायोमोन जायनि जाहोनाव थि समाव मोजां फाहामथाय मोनैनि जाउनाव गोबां बेमारिफ्रा थैनो नो गोनां जायोमोन स बेयो गोदोनि समाव बेफोरनो जोबोद गिदिर प्रब्लेममोन ओ नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मोजां मोजां सुबिदा आरो हान्था मेला ल थानायनि थाखाय बेफोरबायदि खोनादों बेफोरबायदि प्रब्लेमा दायो खमायलांगासिनो दङ स' बे बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां स'
आथिखालावथ' जों स सबो नुबोदों ओ जोंनि ओ जोंनि बे गासै एरियाायाव मायदि हान्था मेला राहाया हान्था मेला राहाया जौ
औ औ
जेरै लामा सामानिफ्राय लानानै बिरखं गाथोन बिदि दिनो ट्रेन ट्रेन स्टेसन आरो बायदिगो बायदिसिना गोजान गोदान ओ हान्था मेलानि सुबिदाफोरखौ लु-लुगासिनो दङ स'
उम नंगौ
बे-बेयो जोंनि थाखाय जोबोर खाबजाथाथाव आरो जोबोद मोजां
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
थां था थाय ओ आंनि बुंनांगौआ बेनोस सै ओ टाइमाबो जाबाय नोंथां ओ दे।
नोंगौ नोंथां औ। दा बिदिब्ला जों बे सावरायनायखौ बे समावनो दोन्थ'नोसै होनबा नोंथां।
खोनायाखै